हेल' औ जों दिनै मा गेलेनाय बादायलायनायनि सायाव स सावरायनायसै जेरै माबा सावमुनि सायाव सावरायनायसै जों एक्सारसाइस सावमु
औ दे नोंथां
मोजां नङा होमबा सावस्रिनि सोमोन्दै औ औ दा सावस्रि होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथियो देहा देहायानो जोंनि सम्पत नङा होमबा हेल इस वाइट होननानै बुङो जेराव जों देहा गैयाबा जों जेबो गैया जेरै न' गंसेया जेरै मुदा गैयाबा जेरै थोंगोर गसंनो हाया थिग बिदिनो जोंनि देहायाबो जोंनि देहायाबो जेनेबा सिनस्रि गैयाबा जों थोंगोर गसंनानै थानो हाया । बेखायनो जोङो देहा खौ जोथोन लानांगौ जों ओ देहाखौ नांगौ रखोम जोङो फुङाव सिखारनानै थाब मोजाङै मोजां आरर्लि मरनिं सिखारनानै जोङो ओ मा होननानै बुंगोन जोङो ओ एक्सारसाइस खालामनांगौ ओ ब्याम खालामनांगौ जेराव बर' बियाम होननानै बुङो। मर्निं अवार्थ । ओ ओ फुङाव बिलोयाव सिखारनानै आरो जों थाबायनांगौ देहाखौ फिट लाखिनांगौ जोंनि आदारखौबो जों नांगौ समाव जानांगौ बेखायनो फुङाव सिखारनानै जोङो बै फुंनि सान गोरलै ओंखारनायखौ जुदि जोङो देहायाव लानो हायोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां फुङाव सिखारनानै हायोब्ला । बे सानादि सोरां होयो बे सोरांखौ जेनेबा बिनिफ्राय जोङो दि भिटामिन मोनो जेनेबा बियो जोंनि देहानि हाराखौ गोख्रों खालामो बेखायनो जोङो मर्निंआव सानदुंनि गोरलै सान्दुंनि ओ दुंनायनि बिदुंखौ जों लानो नांगौ आरो जोङो जोंनि देहाखौबो गोग्गो फिन माबा लाखिनोबा आरो आरो बेखायनो जोंनि ओ सरासनस्रा मोनदांथियाव जों मिथियो जेनेबा देहा गैयाब देहा थाब्लासो जों गासै बिथिंखौनो जोङो खामानिखौ मावनो हागोन नों जिउआव जि सानदों साननाय हनायखौ नोङो जानो देहा मोजां थाबासो नों जानो आदारखौबो हागोन बेखायनो जों देहाखौ जोथोन लानांगोन । आरो जों नांगौ समाव उन्दुनांगौ थब ओ जोङो मबाइल ओरि नायबाय थाबाबो जोंनि मेगननि रितिनानि पावारा खमायलाङो बेखायनो दिसप्ले बारा नायोबोला जोंनि देहाया फुथि जायो आरो बेखायनो जोङो ओ ससियेल मेडियानिफ्रायबो बाहाय नायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां आरो खम बिबांनि इउस खालामनांगौ जोङो । नांगौ समाव बाहायनांगोन जों सय घन्टा सात घन्टाखौ जों देहानि मोजां लाखिनो थाखाय उन्दुुनांगोन आरो नोंथाङा बिनि सायाव एसे बुंफोर'ना होदो बोरैहाय जोङो देहाखौ लाख खिब्ला जोङो बोरै मोजां फिथाइ मोननो हायो।
औ औ । दा बिदिब्ला ओ जोंनि सावरायनाया दिनै ओ देहानि सावस्रिनि ना? सावस्रिनि सोमोन्दै आरो दा बिदिब्ला ओ देहायानो जोंनि दोहोन होननानै बुंनाय मोनसे मादों बे बयहाबो फोथायनाय बा बाथ्रा दङ नङा होनोमब्ला नोंथां दहाय नोंथाङा बुंलांखांबाय देहायानो जोंनि दोहोन होननानै दा बिदिबा देहायानो जुदि दोहोन होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ देहा थायोब्लासो जोंनि मा होनो ओ दोहोन जेराव दोहोन होन्नानै बुङो देहा थायोब्लासो जोङो जिउयाव गासै खामानिखौनो मावनो हागोन । बे खामानि खौ मावनो हानायनि लोगो लोगोनो जोंहा दोहोनाबो बां बोगोन बा जाखिनि जों रां रुप रुफा आरजिनो जा जोङो रां रुफा आरजिनानै जा गावनि न'खर संसार सोलिनो हायो मायो गासै सिमांफ्रानो जोंना देहा थायोब्लासो जाफुंगोन दा बिदिनो देहाखौ नांगौब्ला जो ङो जोंनि देहाखौ जुदि गोग्गो लाखिनांगौब्ला जोंनो ओ मा खालामनांगोन होननानै बुङोब्ला जोंनिया गिबियावनो जोङो ब्याम खालामनांगोन ओ सानफ्रोमबो जानाय लोंनाय खौ जोङो मोजाङै नोजोर लाखिनानै गावनि देहाखौ नोजोर लाखिना जानांगोन फुङाव सानफ्रोमबो सिखारना मुख गोलाव थाबायनांगोन गामाने गावनि देहाखौ जोथोन लाखि नांगोन आरो बुंनो थाङोब्ला दा गावनि देहाखौ जोथोन लानाया गावनि सायावसो। गावनि गावनि देहाया मा जिरादखौ जाबोला गावनि देहाया अस सुबिदा मोनो मा ओ जिरादखौ जाबोला मा बेरामा ओ साफिनो हागोन गावनि देहायाव बेबायदि बेराम जानाय लोंनायनिफ्रायनो जोंनि देहायाव बांसिन बेराम जाफैनाय जों नुनो मोनो नोंथां ओ दा बे देहा जोङो मोजां लाखिनाय बा गोग्गो लाखिनाया जोंना गिबियावनो आङो दहैनो होनबाय बियाम खालामनायब्ला जोङो फुङाव सिखारनानै मुखालाव थाबायनाय आरो नैथियाव जोंना मा दै लोंनाय गोग्गो दै लोंनाय
औ
फुङावहाय जोङो सिखारनानै जेसेबां हायो एसेबां जुदि दै लोंनानै गावनि देहाखौ ओ मोजाङै लाखिनाया गावबा गावनि बिबान बेनिखायनो जेसेबां हायो एसेबां दै लोंनांगोन। ओ बायदिसिना जोङो ओ बायदिसिना दा बाजारफोराव जोङो जाग्रा आदार मोनो जेरे सावमिन मोनो मम मोनो बायदि सिना जोङो ओ जाग्रा मोनो बेफ फोर जानाया जोंनि देहानि थाखाय मा नङा मोजां नङा। बा देहाखौ जोङो गोगो लाख खिनो गोनांब्ला बेफोर बायदिसिना ओ जाग्रा जाग्रा आदारनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन आरो। दा गावनि देहाखौ जोथोन लानाया गावबा गावनि बिबान।
औ नंगौ नोंथांनि बुंनायखौबो आं गनायो। जेनेबा जो जानायनिफ्रायसो जेनेबा खायसे खायसे बेरामा जायो नालाय। बेखायनो जोङो देहाख खौ जों मोजाङै जोथोन लानांगौ नांगौ समाव जोङो दै नोंथाङा बुंलांबाय दै लोंथारनांगौ। जोङो पार दे जोङो थ्रि लिटार टु फर लिटार दै लोंनो हायो मानोना जोंनि देहायाव दाथ' गरम बोथोराव जोंनि माबाम देहाजोंबो दैया गलाङो आरो इउरिनथिंबो गोलाङो। बिनि थाखाय जोङो नांगौ रु खोनि दै सोआब्ला जोंनियाव माने हाय दिहाइद्रेट जाहैगोन जेनेबा देहायाव देहायाव जुदि नांगो रोखमनि दै मोनाबोला। जोंनि देहायाव सिङाव माने दैनि बिबाङा खमायलाङोब्ला जोंनि माने दै ओंखारबा इउ ब्रेन नालाफोरा उनथिंबो जेनबा गो माबा दैया कालारा सोलायलांबोयो जेनेबा बेनि बेयाव किडनिख एफेक्ट खालामहैयो। फोरा जोंनि देहायाव जुदि दैया खम जायोब्ला जोंनि देहायान बेखायनो नांगो रोखोमनि सानसेयावथ' जोंनो नैजिनै काप बा थामजि नैजिथाम काप नांथारगो जेनेबा अ स'रि जिथाम काप पन्द्र' गिलास बा बार' गैला जोंनि देहायाव दै नांथारगो सानसेयाव बेखो जुदि खालामलांबाय थायोब्ला नोंनि देहायाव जेबो बेराम जानाय नङा होननानै आं सानो आरो बेखायनो जोंनि बे जानाय आदार ओ जोंनि बे मा होनना बुंगोन जोंनि हेल्थखौबो जोङो नायनांगोन जों जानाय आदारखो जोङो बे नोंथाङा बुंलांबाय फास्ट फुड फास्टफुड आथ' जोंनि थाखाय बिराद हानिकारि देहानि। बेखो जाबाय थायोब्ला जोंनि देहाया हार्म जायो फास्ट उदां माने नांगो रोखोमनि बेयाव मोजां जोंनि दाइजेस्टनि बुस्थु मोना आ बेयो माने फास्ट फुड ना बेयो गासै बुस्थुआनो बिस गोनां आरो जाय दिनै फास्ट फुड जानानै गोबां मानसिखोनो औ बेमार आजार जानानै जों दिनि गोलैनानै थाबोनाय नुदों जेरै फास्टफुड जानानै बेखायनो फास्टफुडनिफ्राय गोजानाव थानांगौ । जि जानो गोसो नों गावगाय आदारखौ न'आवनो ब'नायनानै जा बाहेरनि फास्टफुड जानाय बा पेकेजिं बुस्थु जानायाव बेफोरनिफ्रायबो जोंनि देहाया लोरजिया जायो बेखायनो जोङो एक्सारसाइस मोजां खालामनानै मोजां आदार जाबानो जों देहाखौ मो गोग्गो लाखिनो हाबानो जों जिउआव गोजोनै बा जिउ खुंलांबाय थानो हायो आरो । देहा थाब्लासो जों गोजोनै जिउ थानो ओ जिउखो दै देलांनो हायो बेमारि जाबा देहाया माने नों जेबो खामानिखोनो मावनो हाया अलसिया जालांगोन लेदा जालां गोन आरो नोङो नांगौ र'खम जिउआव नोङो गावगायनि देहानि माबाखौबो लांफाबाय थानो हानाय नङा देहानि ओ बेमार आजाराथ' नोंनि एक्सारसाइस देहायाव जुदि नोङो बियाम खालामाबाथ' देहायाव गोबां बेराम नुजाथियो जों मिथियो बेखौ बेखायनो आंबो दिनै एक्सारसाइसजों गोबां जुरिथ' थायो आं एक्सारसाइस होनबाथाय आं बाया मरनिंआव बो हायो इभिनिंआवबो हायो इभिनिंआव खामाबा मरनिंआव खामगोन मरनिं खामा इभिनिंआव खामो आं । बे यगाखौबो खालामो आं । एक्सारसाइसजों लोगोसे । दिनै आं बिदिनो एक्सारसाइस खालामनानै दिनै गस सायनिनियाव जेबो बेराम गैया आं गोग्गो देहायैनो दोङो आरो । बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि बिदि खालामोब्ला मोजां नोंथांमोना बो जुदि गावगायनि देहाखौ नाय । जोथोन ला नोंं
दा बेबायदिनो ओ नोंथां देहाखौ मोजां लाखिनो जोंना जेरै ओ फुङाव सिखारना मखालाव थाबायनाय बा ब्याम खालामनायानो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायबो मोनसे गोरलै राहा होननानै बुंनांसिगोन । दा बेजों लोगोस ओ बायदिसिना जोङो खेला गेलेयो नङा होमला नों थां दा बै खेला गेलेनाय बा गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो । जेरै खारनाय गेलेनाय बा फुटबल गेलेनाय बा क्रिकेट गेलनाय बेबायदिनो गोबां खेलाफोर दङ बेफोर खेला गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोंनि देहायाव मा मा जायो बियाम बायदि जायो बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहाखौ जोङो गोग्गो लाखिनो हायो दा बे गोग्गो देहालाखि नाया जोंहा बेबायदिनो खेला गेलेनानैबो लाखिनो हागोन माने गावनि जि गावनि देहाखौ जुदि ओ मोजाङै माने ओ ताल लानानै जुदि सानफ्रोमबो जानाय लोंनाय ओ गेलेनाय इफोराव जुदि मोजाङै जुदि खेल लायोब्ला बा ताल लायोब्ला नों गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो ना जेब्लासिम गावनि देहाया गोग्गो थागोन अब्लासिम मा जागोन ओ नोंथांनि बा ओ बयनिबो थांना थासान्दिया मोजां जागोन आरो
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो राइट आं बेखौ गनायसै थि होयो जोंथ फार फ्रोमबो बिथिंखौ नायनांगोन जोङो नङा होमबा ए जोंनि देहाखौ जोथोन लानोबाथ' जोङो मेइन जोंनि जानाय आदारनिफ्रायनो हाइस गाज्रि बेरामा
औ औ दा बेबायदिनो जानाय आदारखौ जोङो गावबा गावनि देहाखौ नायनानै माबे आदारखौ जायोब्ला गावनि देहाया उसुबिदा मोनो बे बेफोरखौ नायनानै जानानै जानानै जानाय आदारखौ जोङो जानाया मोजां आरो । सोलियोब्ला मोजां बेबायदि नायनानै नङाब्ला गाव गाव गावनि देहा याव जोबोद बेराम सोरजिनानै लानाय जायो आरो । आरो दैखौ जोङो जेसेबां हायो एसेबां गोग्गो दै लोंनांगौ दुंब्रुद दैखौ लांनांगोन ।
अब्ला समा जोंहा एसे लावलांबाय नोंथां ओ समा एसे लावलांबाय नोंथां । जोङो उनाव सुबिदा मोनोब्ला जोङो सावरायफिनसिगोन । दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय । आरो लोगो मोनलायगोन उनाव नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय दिनैनि बे टपिकखौ लानानै सावरायनायाव ।
औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ।